अ खोनादोंना?
खोनादों।
अ ओइ नै एसे जिरायनासो दंमोन आङो, बारा बाहेरायाव माबायाव बार जादों एसे।
ए ए ओंखाम जाखांबाय?
औ दासो जाखांदों। ओइ माबासो बेलाहिजों दाउ बेदरमोन।
औ।
एसे बारा एसे बारा बारदों एसे साउन्डफोर खोनादों नामा
औ एसे फांखानि खाथियाव दं खोमा नों? एसे फांखानि आवाजफोरनि खोनादों माने। औ दा एसे सिरि जाबाय।
उम। एबार जाबायना?
ओं जाबाय एबार। बांद्राय नयस खोनायासै एबार।
औ नोंथाङालाय मा खा लामदोंमोन?
ओइ आंबो जेरायनानै दङ खोथिया नेफैदों। खोथियायाव बिराद दाउ फैयोना आरो बोरमा हगार लाबायनाय दं इफोरखौ माने नायफैदों।
अ खोथियाया फुनो जाथ'वाखै नामा?
फुनो माने जासिगोन सप्तासेसो नांबावगोन खोथियाया फुनो।
औ।
उम दा जौबाय जौनायालाय।
अह।
उम नोंथांमोननालाय?
जोंना, जोंनाबो फुनो जासिगोन एसे जौहांबाय। साननैसो थानानै फुनानै आमथिसुवा बायनाय लोगो लोगो गाय
ओ जोंबो जोंहाथ' आं थिसुवानि सिगांसो गायनो हो नाजानो नागिरदों। मा जागोनथाइ गायनो हागोना हाया। हायाबाथ'
ओमफ्राय गायनायफोरावलाय मा हाजिरा लायो ना हाया बेसे बुरजा नोंसि नोंथांमोननालाय?
हायाथ' एसे बुरजायानो नै न' खाथियावबो एसे दङ। ओमाय आरो ओरैजाय न' उनखैजाय गामि दर से बारनानैबो दङ बुरजा एसे। बेसेसो जागोन आं माने एथ'बां आइदिया गैया खिन्थु बुरजायानो आरो।
औ। गायनायफोरावथ' हाजिरासो लानांगोन बे मानसिफोरखौ।
ओं लायो हाजिरासो लागायो जोंहा माने न' खाथिनिखौ खनसेनो गायजोबनो नागिरखायो माने इदिनो हाजिराखौहाय दसजोन पन्द्र' जोन इ दि लाखायो माने खनसेनो। बेखौ गायखांबाथाय आरो इदिनो साननैसो थासिगोनलाय। ओमफाय बैनिखौ न' उननिखै जायनि खौ बेयाव गायै सिगोनलाय ए से मानसि बुरजा लानानै। बिदि खालामनो आरो जों।
हाजिरायालाय बेसेबां बेसेबां लायो दा मानसिफ्रालाय?
एबारनिखौथ' मिथिथ'वाखै थांनाय बोसोरावहाय ब्रैजौ लादोंमोन ओमफायो एबार बारायगोन बायदि मोनदां एसे।
औ।
उम।
ओं जोंनिया जोंनिया हाजि राया होमबा जोंनिया एसे बारासिन जागोन खोमा। जोंना बाजौ लायो होननाय खोनादों।
ओ सासेयाव औ।
माने जिनै घन्टायाव जिनै घन्टानि ओ फुंनिफ्राय बिदिनो मोनाबिलिसिम आरो।
जेनेबा सानसेखौनो हमना लाबाय आरोना।
औ औ।
औ।
ओमफ्राय जेबो फिथाइ सामथायाइ जायाखै नामा दाथ' दैज्लां बोथोर दाथ' फिथाइ सामथाइ जानायनि दिन जागासिनो सोलिगासिनो।
गैया जानायानो जाथ'खै जोंना माने थाइजौआ दाबो रायाखैनो मोजांखौनो न'आव थाइजौ दङ। खान्थालाथ' दासो। माबागासिनो बबा बबा दासो थायलागासिनो माने जोंना बिराद लेट।
ओमफ्रायो दाख्लैबावै लोगो फोरनाव थांना जाहैदोंमोन थाइजौ खाजि। ओमफ्राय दा न'आवथ' गैया। न'आव जानाय जाथ'वाखै। मोनजाथ'आखै न'निखौ। उम।
औ जों जों। आंथ' दहायसो जाखांदों बिदिनो गामिनि लोगोफोर लानानै आरो। आबैमोन आब' आदामोन। जों ज' जाखांबाय आरो। जमा एसे। आमति सुवा। आजिखालिथ आमथिसुवानि सिगांसो मोनजोबो नालाय। मो गोमोन जाजोबो दे बेनिखायनो गोमोन जानायखाय दहाय ज हाननानै जाखांबाय आरो एसे
जोंखो गैया बिदि गैथवा माने थाइजौफोरानो रायाखै जोंखौ आरो लेट गोजा। थाइजौ, खान्थाल, आम थिसुवा खाथियावसो माने जाहैगोनदां? जानाय जोंनाथ आमथिसुवा बायबासो मोनजायो। थाइजौफोरखौ थायजौ खान्थाल माने राहैआना दाद लेट जायो। बेखायनो माने थाब मोनजाया जानो लुबैबाबो
जोंनिया माने आमथिसुवानि सिगांनो जोबनो नागिरो आरो अबबा माइबा माइबायद उम बहाबा बहाबानि बिफांफोरनि फिथाइफोरा आरो अबेबा-अबेबा थालायो अबेबा थाब मोनो बबेबा थाब मोना आरो दायो मानसिफोराबो सोरबा-सोरबा गोथां जानो मोजां मोनग्रा दंङ सोरबा गोमोन जानो मोजां जां मोनग्रा दंङ बिदि नालाय सोरबा नेनानै जासै सोरबा गोथाङावनो जासै
औ
ओ नोंसिना निजा बारियावनो दंङ ना मालायनि
औ
मा-मा दं बारिआवलाय?
जोंना? जोंना बारिआवहाय माबा जदि थाइजौ खान थाल'सो दङ ओमफायथ' गैयानो जेबो नारेंखल दं आरो बेेल' औ नोंसेेनिआलाय
जोंनिया जोंनिया फारसेनिफ्राय दंजोबोआनो होनजायो। जों आंनिया मा मा दं होनबा थाइजौ दङ। खान्थाल दङ आरो बारियावथ' बांसिनानो गय बागान जायो नालाय बारियाव गय बागानिस ङाव आनारस दङ आरो गेजेर गेजेर लिसु दङ आरो बे लेरख' होनोना बेबो दङ।
ऐ
आरो सिलेखा आमलाइ गासिबो दंजोबफ्रामो आरो बेफोरो मेसेंङाव मोननाय जायोना बेफोर फिथाइफोरखौ माखासे फिथाइखौ
औ औ।
दायो थाइजौ खान्थालनि
उम।
ननायनि दिनो जागासिनो आरो आनारसाबबो लास लासै जागासिनो दिनैहाय थाइसे मोनदोंमोन ओमफ्राय गैया जानाय जे आं माबायाव दोननानै फैदों दाहाय जमा जागोन होननानै
आ जोंनिखै एथ' गाना रस फोरखौनो नुनो मोनला माने जोंहानाव दंमोन सिगां बार याव जोंहाना ओमफ्राय बिदिनो आनारस थाबाथाय बिराद जिबौफोर फैयोना बेखायनो माने दान्स थ्रांजोब्बाय माने न' खाथि न' खाथियावनोमोन नालाय जोंना ला गैया ओमफ्राय बेयाव माने बांद्राय जिबौफोर फैबाय थानायनि थाखाय माने बिदि एसे हाग्रा गुदु गुजाबायमोनना। फाय बेखायनो दानस्रांजोब ओमफाय ओमफाय दा गैला गायफिनबाबो रज'वासै। बिदि जाबाय आरो जोंखै उम।
ओमफ्राय उम बोरै खबरफोरालाय बोरै दं उम न'ख हरावलाय
खबरफोराथ' बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेराव आरो मोजांबो बुंजोबनो हाया गाज्रिबो बुंजोबनो हाया।
अ जेरावबो थाङाखै लोगोफोरनाव बेरायनो?
थांनायाथ' दाख्लैबावै थांदोंमोन सप्तासेसो सिगाङाव। बेरायना फैदोंमोन ओइ ए-एसे गोजानावनो आरो। लोगोनाव माने लोगोआहाय गुबुन जायगायाव फरायनो थांसिगोन नालाय बेवहाय माने गाव लेंहरदोंमोन माने। एसे पार्टिफोर जाहोलां बे थांनायनि सिगां नुलायनाय नंला होननानै
अ जानाय जाहोदो जानाय जानो लिंहरदों। माने
ओं बेयावहाय थांनानै फैबाय आरो थांनानै हरसे थाना फैबाय।
मा औ मा मा जाहोहरखो लोगोआलाय?
उम लोगोआथ' इदिनो बयलार
ना औ
फिथाइ सामथाइफोरा थाइजौ जाहोदों ओमफायो ओमफायथ' गैया थाइजौ खाजि जाहोबाय ओमफायो ना बेदर ओंखामफोर जाहोहरबाय आरो
सोर सोर थांनायमोन साब बैसे थांनायमोन?
जोङो गासै साब्रै ना साबामोन बिदि जालांदों साबायानो जागोनदां। गासै साबा थांनानै मोनाब्लि मोनाब्लिसो थांखादों नालाय। बेसानावनो आरो बोथोरा मोजां नङामोन अखा हानाय बारा बारनाय बिदिखाय माने हर थाबोनांबाय आरो हायाव उन्दुलाबायनांबाय जायगाबो गैयामोन नालाय बिसिना न'आ नोंथाङालाय बेरायनो थांथाराखै
आं थांनाय जायाखै जेरावबो आं माने आंनि लोगोफोरखौ आं लिंहरनोसो नागिरदों जोंहानाव गोबाव जाबाय फैयाबो आरो नैबे दा जि सिजोनाव मोननाय जायो फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जानो होननानै एसे लिंहरनो सानदोंमोन दानि दा माने दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथाय बेफोरखौ जानो लिंहरनो सानदोंमोन आङो
औ
खबर हरसै उनाव औ
सम सम बिदिनो ज' ज' लोगो जालायनानै जालायनांगौ माने एसे बिदिनो सम सम इन्जय खालामनांगौ आरो लोगोफोरजों
औ।
ओम दाथ' आरो दा फिथाइ सामथायाइ जादोलाय दा आरो दैज्लां फैलायबाय माव लाय उनावहाय सोलाबनाय नोंला। गायनाय फुनायावहाय मु खुब जासिगोनलाय।
उम।
खोनादोंना नोंथां।
औ औ।
औ औ दे होमबा नोंथां।
औ दे दे। औ।
औ दे।